बिदि जानो राय्लायनायदि जागोना। राय्लायनाय बि जागोन डरेक्ट हेल थेल होन मोननानै। नारफ
एफा फिसाखौनो
मिनथिया नोंखौलाय गोसा खोना होदों मानावाय। नोंखौ गोसा
आङया फुज। एर इयारफन स होनायखसो गिदिर फिसा खोनादों खोमा।
लाव स्कुवार गैखाया माने बेहाय एभारस खोनादों बरि आरो खोनाबाय दा।
ओं होमबा नोंनि होनायखौ। खोनायाखैबो होननो मोननाय नङा।
बिदि होनोमोनलाय नंखाया मानिहाय ओ जेबो होनोमोना। रै हेलौ थेलावबो नोंल नआरो माने।
ए ओमफ्राय आंनिखौ दावरावखौ लांना खोनायाखै।
खोनाखैै जेबो
दावराव खोनायाखै रदा हरनि दसथासो रायागोन जायाओयाव थां इयारर्ट सोन रायलायगोनों। जागोना जाया
अबहाय
ओइयाव माबायाव लामायाव थांनानै इयारफन सोनानै होनबाना ओइ बे माबा एम फौ एनला गाबनायफोरखौ खोनागोनदांलै।
बे-बे जेबो जानाय नाबो बान्दा गैया।
जेबो जानाय नङा ना मोनबावनाय दा इआरबन सोनानै रायज्लायगोन दै आं
औ दा-दालाय दालाय जाया।
दा मबाइल चार्ज गैया आं खामानि मावनानै फैनानै मबाइल चार्ज होदोंसो।
औ
दा नै बेयाव मानसिफोर दंना बे लामााखै मानसि थांल फैाय जालाबा
औ हेल' थेल' होनो मोन्नाय नङा आरो ना ओ डाइरेक्ट हरबाथाय हेल' थेल' होनो लनाय नङा ओमफ्राय
जों जायखिज जों दा कल खायलायनो सिगां खेबसे एसे मोजां रायजलायग्रोनसै
आरो नों थांजों आङो नैबे टपिकनि सायावहाय रायज्लायनो हागोन नामा बिदिनोसै ओमफ्राय नोंनि एन्सारा औ नों एबा नों औ रायज्लायनो हागोन ओमफ्राय टपिकआ जाबाय ओरैबायदि ओरैबायदि जेनेबा माइ गायनायनि जों माइ ग माइ गाया माला गायो जों माइखौ आरो माइ गायनो थाखाय जोङो मा मा आइजें आइला बाहायनाय जायो। बिदिहोनलाय लायनानै आ
हैओइ जाबाय जाबाय दे बे एमआव बिदि रायलायो नामा?
दे दे दा दान हर दानदो
उम उम
केनसेल खालाम आना एमबि गैलालै एमबि गैयाबो जानाय नङा
ओ ओ ओ